नोंथां खुलुमबाय खुलुमबाय दा जों जोंनि बे फोरबोनि बागै रायलायनोसै जोंनि बर' हारिनि थफिगाया फोरबोनि बैसागुआव नोंथां बैसागुनि बागै बैसागु आरो न गुबुन फोरबोनि बारै आरो माने
औ - औ बैसाग बैसागु होननानै बुंङोब्लाथ' बेयो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे आंगो फोरबो नंङा होमबा जाय फोरबोआ जों आनि बर'फोरनि आमाय थिखुल बिखानि खावसे होननानैबो मोनसे खुगाजों जों बेबायदि फोरमायलायनाय मोन नंङा होमबा जाय फोरबोआ फैनाय लोगो लोगोनो
औ नंगौ
नोंथांङा लावसफोर होनो नामा हो आं मानेसे खोना होफैफिनदों माने माने बैसागु होननानै बुंङोब्ला जोंनि बर' हारिनि बे मोनसे माने नागार हायै मोनसे फोरबो जाय बैसागुआ फैनाय लोगो लोगोनो मानो बेवहाय माखासे मिथिंगायारि जोंङो बे बैसागु फोरबोआ सोमोन्दो दङ जेरै बैसागु बोथोर फैनाय लोगो लोगोनो मान जोंनि बिफां - लाइफांफ्राबो मान बिलाइ ज' सलिखांनायनि उनावनो गोदान गोदान बिलाइ गोरलै खिलिखाङो आरो बे द आरो दाउ खौवौफोरखौबो जोंङो गाबफैनाय खोनायो आरो खौऔ खौऔ आरो बिफां - लाइफांफ्राबो मोनसे समायना जाबोयो आरो बेनि फोथार दुब्लिफ्राबो मोनसे माने बै समाव माने एसे मा मोनसे महर लाबोयो आरो नंङा होमबा बायदि माने सोमखोर सोमखोर गोथांनो। आरो। बैसागुखौ आथिखालाव गोदो गोदायो माने। जों मोनथिनाय बायदिबा जों। खोनानाय बायदिब्ला माने लिरनानै गालांनाय बायदिब्ला माने। गोदो गोदाय बै समाव माने बर'। हारिया माने बैसागुखौ मास मोनसे गाहामसिम फालियोमोन जाहैबाय दान मोनसे गाहाम माने। थ्रिस दिन गाहामखा फालियोमोन आरो। ओमफाय ओमफाय आर--। आथिखालाव लासै लासै माने दायो माने बैसागु बोथोरखौ। फ्राय जोङो सप्तासे गाहाम बा स्नि दिन गाहामाव जोङो आथिखालाव जोङो फालिनाय नुनो मोनसै। आरो बबेबा बबेबा ओनसोल एबा जायगाफोरावथ' माने। माने बैसागु बोथोरखौनो मो सानसेबा साननै गाहामल' जों। फालिनाय नुनो मोनो आरो। मा-माखासे जायगाफ्राव दा बैफोरखौ आं। जोङो नोजोर बोनानै जुदि नायोब्ला जोङो नुनो मोनो। ने बैसागु बोथोरा माने जोंनिथिंजों खिन्थु बेबायदि नोङा। जोंंनिथिं माने स्नि सान फालियो आरोना दासिमबो बैसागुख--।
जोंनिजोंबो नोंथां सानबासो फालिजेनसै मोनदों।
औ औ जोंनि थिं स्निड साना ओरैबायदि फालियो माने। गिबि सान खालि माने मोसौ बैसागु होननाब। बुंङो नङा होमबा जाय समाव जोङो मोसौ थुखैयो माने बिदिनो लाव जा फान्थाव जा।
एक थारिख आव।
एक थारिखआव एक थारिखआव बायद। ओइ दिनखालिनो जोंना मोनसे हाबाफारिबो जायो आरो बेहाय माने मानो। गोखा गोखै जानाय हाबाफारि जायो इयाव माने गेदेरफोरखौ मान होनो--। नाय उन्दैफोरखौ मान होलायनाय बेबादि जायो आरो बै दिनखालि मोसौ बैस--। खौवालि माने जोंना बरायनाय मोनसे फग्राम जायो आरो इदिनो। गामि ओनसोल बा माने आनसलिक हिसाबै। माने बरायनाय मोनसे बैसागु बरायनाय होननानै मोनसे। फग्राम खुंनाय जायो आरो।
उम।
बिनि उननिफ्रायसो अखा। खानायैनि उननिफ्राय जोंना मा जायो मानसि बैसागु जायो। बे मानसि बैसागु मानसि बैसागु खालि जोंना मोनसे। हाबाफारि थायो माने गामिनि बा ओनसो--। ओनसोलनि ब्रह्मफोरा बिदिनो आवाथि माबा मोनसे जैग' होनाय। राय थायो ओमफाय जोंनि बाथौ धोरोमारिफ्रा माने। नो बेवहाय ओ फुजा होनाय। न'खरनि माखासे माबाफोरखौ जों फुजा होस्रांनाय आरो बेबायदिनो। मान होलायनाय न'खरजों न'खर आरो बेब। बेवहाय माने मान बावलायनाय मोनसे हाबाफारिबो जाना थाङो आरो मानसि बैसागु खालि। आरो इदिनखालिनो माने सोरबा सोरबा ओइदिनख--। खालि जोंना मोसााथ'नाय जाया नालाय बेहाय माने आलासि फोरबो जालाय फैयो आरो माने। गुबुन गुबुननिफ्राय खमा जाथिफोरा। माने एक थारिख खालि जोंना बेबायदि हाबाफारि थायो माने ओइदिनखालि मोसानाय जायो आरो।
अह ओम।
जो ओमफाय दुइ थारिखनिफाय जोंना मोनसे मोसानाय हाबाफारि थायो आरो। माने जोंनि ओनसोलथिंबा आं जों गामिनिनि सोमोन्दै आं बुंनोसै। माने जोंनि आं थानाय गामि ओनसोलनि सोमोन्दै सों फोरमायनो सानबाय आरो नोंथांनो। ने जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो ओमफ्राय ओ दुइ थारिखनिफ्रायसो मोसानानै बेयाव माने गामि ओनसोलफ्राबो खोब गिदिर जायो नालाय एकस गर दुइस गर गाहाम जायो नालाय खोब बेबायदिनो मोसा मोसा माने बेयावनो फुरा फुरि माने मा होनो सानब्रै बा सानबा मोनसे समाय लायो आरो जोंना बैसागु मोसौ बैसागु सानसे थांबाय मानसि बैसागु सानसे थां बाय ओमफ्राय बिदिनो माने सफ्थासे सप्तासे जोबनायसो माने सप्तासेयाव माने फोजोबनाय हाबाफारि लायो आरो आरो बेबायदिनो बे मोसाखांनायनि उनाव माने जोबनाय समाव आरो माने बैसागु मोसानाया जोबखांनायनि उनाव मोनसे बैसागु बैसागु मोनसे हाबाफारि लाबावो बे जाहैबाय बैसागुखौ बिदाय होनाय हाबाफारि मोनसे लाबावो आरो
औ नंगौ
बैसागु बिदायखौ माने गिदिर मोनसे माने आनसलिक हिसाबा माने फिल्डाव जोंना मोनसे मेला बैसागु मेला खुंनाय जायो ओमफ्राय बै बैसागु मेलायाव माने गामि गामि ओनसोलनिफ्राय आनसलिक हिसाबै बेयाव खुंना होबाय नालाय माने कम्पिटिसन मोनसे बादायलायनाय हाबाफारि जायो आरो
बेखौ कन्ट्रे खालामो बेखौ लास्ट माबाखौ
हा हा
लास बिनो
लास्टखौ जिखुनु जाया माने ओ सातदिननि उनाव माने जिखुनु जाया माने बैसागुआथ दानसे थायो नालाय नङा होमबा बै गो बोथोरा मास मोनसे थायो नालाय बे मास मोनसेनि गेजेरावनो बानायनाय जायो आरो सात दिननि उनाव जिखुनु जाया मोनसे समाय लानानै दा बा बैफोराव मोनसे कम्पिटिसन जायो जेरै मोसौ थुखैनायफोरखौबो माने जौस्राङाव मोनसे कम्पिटिसन माने मोसौखौ बोरै थुखै नाय जायो बेनि सायाव मोनसे माने कमफिथिसन माने बादायलायनायाव नि हाबाफारि जायो बेनि उनाव मा जायो बिामजो हान्जा फोरनि बैसागु मोसानाय बैसागु राजा मोसानाय बादायलायनाय जायो बैस रानि मोसानाय बादायलायनाय बैसागु खुंग्रि मोसानाय बादायलायनाय ओमफ्राय सेंग्रा सिख्ला बैसागु देमसि मोसानाय बादायलायनाय जायो मेथाइ खननाय बादायलनाय जायो आरो सेंग्रा सिख्ला जेउजा मोसानाय मोनसे हाबाफारि जायो आरो ओमफ्राय सिख्ला हान्जाफोरनि मोनसे मोसानाय बेबायदि बादायलायनाय गोबां बेबायदि बादायलायनाय मोनसे हाबाफारि लायो आरो माने बैसागु बिदाय समाव आरो जोब खुनायाव माने बेबायदिनो ओनसोलनि एबा गोजान जायगानिफ्राय माने जाखांफुनाय बरनि मुं खा देंखोगिरिफोरखौ लेंहरनानै माने बैसागु बिदायनि लास्ट खालि बेहाय मोनसे सिंगार प्रग्राम बा देंखो गिरि प्रग्राम मोनसे हाबाफारि लानाय जायो आरो ओमफ्राय नोंथांमोननिथिं माबायदि फालिनाय जायो बैसागुखौ हेल नोंथांमोननिथिं माबायदिसो फालियो बैसागु बोथोरखौ
जोंनियाव माने संक्रान्तियाव गोखै जायो
औ
संख्रान्थियाव गोखा गोखै जाबाय ओमफ्राय एक थारिक ब बे ब्रह्म धोरोम जोंना माने जोंनि गामियाव सब गासिबो ब्रह्मजोम नालाय माने बाथौबावबो माने ब्रह्मजों फुजा होयो आरो माने बाथौनिबाबो माने बाथौआ आरो बिदिनो बोसोराव बिसोर खनसे होयो खिन्थु बैसागु बैसागु समाव माने बयबो ब्रह्मजोंनो फुजा होनानै ओइदिनखालि माने बेदर सेदर जेबो जाया आरो माने बयबाबो नि निरामिस थायो ओमफ्राय जेनबा जेनबा एक थारिगाव जुदि बुधबार गोलैबाय आरो दुइ थारिखआव जुदि बिस्थिबार गोलैयोबा बिस्थिबारावबो माने रावबो जाया माने माने बयबो ब्रह्म बांसिन नालाय ओमफ्राय बिस्थिबाराव बय जेबो जाला ओमफ्राय जेनेबा दुइ थारिकाव जुदि ओ एक दुइ बिस्थिबार जायोबा ओमफ्राय थिन थारिखाव जुदि बुधबार सुक्रुबार जाबाय नङाबा जेनेबा बुधबार जाबाय बे समाव माने जाबाय आरो माने
औ
माबा गैयाबा ओमफ्राय बे समाव बयबो बिदिनो माने ग्रुप बाय ग्रुप माने अमा फिसियो माने बयबो माने बे समाव अमा अमा सिथारनानै जायो आरो माने ओमफाय दु बिदि एक थारिखाव खिन्थु जाया आरो माने अमा सिथारनानै जाया माने बे समाव एक- एकदम मानि एकदम निरामिस बयबो ओमफ्राय बिनो गामियाव माने फांसन जायो गामियाव बैसागु फांसन बिदियावबो नोंथांमोननि बायदि दि जोंनावबो बिदिनो बैसागु खुंगुर खुंग्रि जायो खालामो ओमफ्राय बिदिनो गथ' ओन्दै ओन्दै गथ'फोरखौ खन्थाइ आवरायहोयो ओमफ्राय बिदिनो खेला दुला खालामो बे बैसागु टाइमाव आरोना समाव
नोंथांमोनथिं ओमफ्राय न'खर न'खर बैसागु मागिनाय इदि जागोन ना जाला आजिखालि आया
बे माने जायो माने जेब्ला माने सोरबा बिस्थिबार गलैदा समबार गलैदा माने बिस्थिबार आरो समबारखौ माने मानिथारो आरो माने आरो आरो अमाबैसाया पुर्निमा गोलैयोबा बे समाव जाया आरो माने नांगौबा एसे फोलाव देरना होनोसै आरो माने माबाखौ माने डेटखौ माने जेनेबा बिदि दुइ थिनावबो बिब्दि माबा जै बेदर मोनजायै जाबाय होमबा बेयाव जेबो फालिया माने ओमफाय ओरैजाय सारि फास सय बिदि फालियो माने बिदिनो जेबो गैयाबा बिदिनो पास थारिखसोआवनो जोबैयो आरो जुदि माबा थाहैबाय जेनेबा मोनजाया जेबो थायोबा एसे माने जेनबा गामियावबो एसे साननैसो एसे बारा जायो आरो माने बिदिनो ओरै बैसागु फांसन थाबाय बैसागु फांसनाव बिदिनो जे गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ खेला गेले होबाय ओमफ्राय बिदिनो गामिनि बे बोराय बुरि बिसोरबो खेला गेलेयो ओमफ्राय बिदिनो मोसायो मोसानो मोजां मोनग्राफ्रा मोसाबाय जेन'बा ओमफ्राय बेयाव बादायलायनाय थायो ओमफ्राय जोबथारनायाव बिदिनो आलासि लिंहरनानै गामियाव बिदिनो फालियो आरो माने बैसागुखौ
औ औ खोब मोजां मोनबाय नोंथांजों ओ जोंनि बर'नि फोरबोफोरनि सायाव बा बैसागु फोरबोनि सायाव जों रायलायनानै
औ
ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम समाबो जाबाय होमबा उन समाव
उम औ औ गोजोन खौ औ गोजोनथाबाय औ उम उम